हेलौ अ खोनादोंना नों
ओ नोंथां खोनदों नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
जोङो बिदिब्ला जों दिनि ओह टपिकखो जों सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ जेनेब्ला जोङो। ओ बरफोरनि गायनाय फुनाय ना बेनि बागै जों सावरायसिन सावनोसै दिना गिबियाव ओ गि गिबियावनो जों बर फुरनि गायनाय फुनाय होनब्ला जोङो ओ बे माइ आबादखोनो जों बुंनांगोन नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां।
बे माइ आबादखो जोङो जेब्ला बैसागो बोथोरा मोसानाय बा रंजानाया जोबो बेनि उनावहाय जोङो ओ माइ माइ बिदानखौ जेनेबा जोलैखौ जोङो खोथिया फोनाय जायो बे खोथिया फोनानै जोङो गिबियावनो लाग्रोनायजायो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
खोथियाफो खांनायनि उनावहाय जेब्ला ओ जेथो आसार बे जेथो आसार समाव जोङो जेब्ला दैज्लां बोथोरनि जागायनाय बे जागायनाय समाव जोङो हालेवनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखो फुनानै जों गायनो लानाय जायो नङा होमबा? दा बेनि बेलायाव नोंथाङाबो एदसे फोरमायदो जेनेबा मा मा माइखौ जोङो जेनेबा जोंनि बरफोरा बांसिनै जायोमोन गोदो गोदायहाय आबै आबौनि दिनावहाय बेखौ नोंथाङाबो इसे फोरमायदो।
औ जोंहाथ गोद दो आसु माइ। माइसालि माइ जोसा मायब्रा बिदि दंमोन माने गोदो।
औ औ।
उम गोबां रोखोमनि माइ दंमोन। गोदो दानिया जोंनिया रनजित माइ। बाहादुर बिदिनो आथि खालाव माने गोबां रोखोमनि माइ ओंखारबायना। दानिया दा गोदान मु बैयाव बायदिसिना रोखोमनि माइ। गो ओ गोबां रोखोमनि माइ ओंखारबाय माने सदन खालामनानै। माने गोबां बेलेग बेलेग ताइपनि माइ दिहुननाय जाबाय।
औ। माने हाइब्रिद जाथोनि ओंखारबाय नङाहोमबा नोंथां?
औ औ औ। माबाफोरखौ जोलैफोरखौ एसे माबा खालामनानै सदन खामनाया मा होनो बेखौ औ औ दानिया एसे बेलेग जाबाय दा माइ आबाद होनबाथ' जोंनिया बेनोना नङा होमब्ला नोंथां? जोंया गोदो गोदायनिफ्रायनो जों माइ आबादखौ मावनानै जोङो जानानै थांनानै थाबोनाय ओ ओ फैबोनाय। जोंनि बे हारिया माने स माइ आबादानो जोंनि बे मोनसे मेन आबादा जोंनिया बे माइयानो नङा होमबा नोंथां? उम गाहाय। औ जा माइ गैयाब्ला जोंहा गैया जानो थाखाय जोंहा जोंनि जानायानो ओंखाम जाहैबाय नालाय जोंनि मेन जानाय जि बुस्थुआ जोंना ओंखाम। जायखौ जों जानानै थांनानै थायो जोंनि जाय जोंनो नांगौ सानफ्रोमबो बे बुस्थुयानो जाहैबाय जोंनो माइ। माइक खौ जोङो एंगारनो हाया जोंनि बे जिउआव जिक नो नांथारगोयानो नांथार‌ थांना थानो थाखाय।
औ औ
माने गोदो गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ आबाद मावनानै जाबोबाय थानाय जोंहा आबाद मावनाय होनबाथे उम आबाद मावनाय होनबाथ' जों गोदो गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि जों बेख खौ मावबोदों गोदो गोदाय गोबां हाफोराबो जोबोद मोजां मोनो ना गोदो आसु माइ माइस सालि माइ बि बिदिनो माइब्रा जोसा बिदिनो गोबां गोबां आबाद मावनानै गोदो गोदोनिफ्रायनो जा जाबोनाय माने गो जोंनि बे बर' हारिया
औ औ गोदो ओ गोदाय जेनेबा आबै आबौमोनाहाय जेनेबा माइखौ जोंना खेबनै खेबनै गायोमोन आरो जेनेबा दा खिन्थु खेबनैजों गायनाय बांसिनानो नु मोनला नङा होनबा नोंथां जेनेबा आसुनि खेथ्राव बुंबाय जों आसु माइखौ जों जेनेबा गायोमोन गायनायनि उनावहाय जेनेबा बे नाराथिलि जायखौ माइ हानानै जों बे नाराखौ आरो एवफिननानै माने एवख्लायफिननानै मा होन बेवहाय माइसालि माइखौ गायनाय जायोमोन माने आसु आरो माइसालि मोननै गायनाय जायोमोन
औ नंगौ
आसुआ माइसालि सोदोबा एसे गोमोरलांबाय होनबाबो थारमाने गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा नङा होमबा नोंथां दा आथिखालाव बिसोरनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनाय जायो नङा होमबा गोदो आबौ आबैनि दिनाव आबौ आबैमोननि दिनाव जेनेबा नांगोलजों एवनानैहायसो गायोमोन आथिखालाव नाथाय ट्रेक्टरजों एवनानै सानसे सानसेबा साननैयावनो माने गायनो हायो आरो मोनसे जोंनि गियानारि आदब जुजों एसे माने दावगानाय होनना बुंनांगोन नाथाय खिन्थु जोंनि बर'फोरा जोंनि हारिमु बायदि खायसे माने जोंनि हारिमु बायदियै हारिमुखौ जों खोमाबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो दा मानो होनब्ला जों गोदोनि दिनाव सावरि बादालि जायोमोन बे सावरि बादालि होननाय सोदोबखौबो दानि आथालनि माने लाइमोनफोरा बा गथ'फोरा बेखौ मोनथिला बे सावरि बादालिया मामोन बेखौ थारमाने सोङोब्ला बुंनो हानाय नङा आरो जेनबा नाथाय जों एसे मोनथिगौ माने साम सुबुंफोरा एसे मिथिगौ बेबायदिनो नोंथाङाबो बे सावरि बादालानि बागै गै आ नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि सोलियोमोन नामा?
सोलियोमोन नोंथां औ नोंथां एसे फोरमायनो नोंथांनो। सावरि बादालिया माने गोदो गोदाय सोलियोमोन । नोंसानाव दिनै गायबाय गाबोन नङाबा आरो गाबोन जोंहानाव गायबाय बेफोरबायदिनो गायलाय नाय सावरि जालायलायनाय जायोमोन माने गोदोनि दिनाव दा बे फोर बुस माबाया गैला । नेमफोरा गैला दा गोदोबो बेफोरो जोबोर मोजांमोन। दा बे बुस्थुआ गैला जोंहा । गोमालांबाय । दानिया जाहैबाय हाजिरा खामला बेसो जाहैबाय दानिया औ दा सोलायबाय माने गोदो बुङोब्लाथाय जोंहा सोरांस्लाबनि मोनियावनो हाल लांनानै हाल एवनाय । नङा होमब्ला नोंथां दाहोना थायोमोन जोंहा न'खराव दाहोना लानाय जेनेबा रुवाथि लानाय । नङा होमब्ला ओंखाम ओ हाल एवनायाव ओंखाम ओंखामलांनाय बेफोर जाहैबाय जोंनि मोन से हारिमुमोन आरो नङा होमबा नों
हारिमु बायदिमोन औ औ हारिमुवानो होनना बुंजायो।
ओंखाम ओ हालेवनायफोराव ओंखाम लानो थांनाय। बेफोरो दा गैला। नुनो मोनला।
गैलिया गैलिया दा माने गैलिया होनना बुंनांसिगोन जेनेबा समाज सोलायबाय। गोदोनि सम आरो दानि सम। सम इसे आलादा जाबाय माने जोंनि हारिमुवा एसे गोमोरले जानानै गोदान हारिमु सोनाबारि हारिमुजों एसे खारफानो गोनां जाबाय बिगियाननि जुगाव नङा होमबा बेबायदि जाबाय आरो।
नोंगौ नोंगौ जों आरो समजों खारफायाबाबो जाया ना? नों नोंथां जों समजों खारफानानै जों खामानिखौ मावनांगोन। दा जोंहा सानसेयाव जों टेक्टरजों गोबां हा एवनो हायो हालौनानै।
औ थारैनो।
दा जों नांगोलजोंथ' जों बेखौ जों एवनो हाया। नङा होमबा?
औ गोदोनि समाव बे ना ओ नांगोलजों एवनो बै समाव नङा मोनथां।
औ
गोदोनि समाव नांगोलजों एवनाय समाव जेनेबा ओ गाबोन बायदियाव गायगोनब्ला जोङो माने लिंखायोमोन आरो जेनेबा जोंनियाव गाबोननो नों नोंथाङा फैनांगोन बा जोङो सबनिया समफोर नोंथांनियाव थांफिनगोन बेबायदि लिंनानैसो गायनाय जायोमोन जेनेबा।
औ औ हाल फाला थांलायनाय हाल फाला थां लायनायबो जायोमोन ना हाल फाला लांलायनाय उम इनिफ्राय जोंङा थ' आरो ओ माइ गाय गायखांनाय मानायाव जोंहाथ' मोनसे आरो गायखांजोब्बाथाय मोनसे आरो गेदेर मोनसे माबा जायोना हाल जांख्रा जायखौ
औ औ औ हाल जांख्राखौथ' हाल जांख्रायाथ' गोमावाबाय बायदियानो। दा बे हाल जांग्राखानि बागैबो एसे फोरमायदो नोंथाङा।
हाल जांख्रा बुंबाथ' जोंहा गोबां रंजानाय जायोमोन माने हाल जांख्रायाव जाहाथे जाय दिनाव जों माइखौ गायखांनो हायो। बै दिनखालि माने एसे जों दुब्लियाव जानाय लोंनाय लांनानै जोङो। जौ थायोना। जाय बेफोरखौ जोङो ना लां ना बेदर बेफोरखौ जों दुब्लि बारियाव लांनानै माइ गायनायफोरनो होयो। बेयावनो रंजानाय जानानै लोंनानै एसे फुरथि खालामनाय।
औ हाब्रुजों
औ हाब्रु फुनलायलायनाय औ औ।
बेबायदियैनो जोङो औ। माइनाव लाबोनाय जेनेबा जोङो गायखांनानै आद्रा थानाय खोथियानि बे माइखौ नङा होमबा? बे खोथियाखौ जोङो माइनाव हिसाबै जों लाबोनानै बाख्रियाव दोनफैयोमोन आरो नङा होमबा? बेनो जाबाय हाल जांख्रा मोन नङा होमबा? जोबोद मोजांमोन आरो। जेनेबा जोंनि बे हारिमुवा बे हाल जांख्रा हारिमुवाबो गोमाबाय होनना जों बुंनांसिगोन। मानो होनबा दा समाव सानसेयावनो गायनानै सानसेयावनो फोजोबो गोदो नाथाय जोङो बैसागो बोथोराव खोथिया फोनायनिफ्राय हमनानै जोङो आ जेनेबा माने आसि खाथिसिम आरो आसिन आसिन सोआलागै माने गायनानै बेखौ माने जोङो हाल जांख्राखौ मोनहोयोमोन आरो जेनेबा हाल जांख्राया बे समावसो जायोमोन आरो जोबनाय फोजोबथारनायावसो नङा होमबा नाथाय आथिखालाव आ हानि बिबाङाबो खमायबाय सुबुं अनजिमा बांबाय नालाय नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ बे एकदमबारै सैथो।
एसे गोमोरलांनाय बायदि जाबाय आरो जेनेबा सानसेयावनो दानिया जोंना बिगाब्रै बिगाबा हाखौ गायनानै सानसेयावनो हाल जांख्रा खालामो आरो जेनेबा हाल जांख्रा खालामब्लाबो आगोलनि बायदि बे माबाया गैला आरो प्रथाया गैला। जेनबा आगोलनि बायदि बे हारिमुवा गैला नङा होनबा नोंथां
उम हाजिरासो जाहैबाय नालाय दानिया उम दा होमबा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दे
सावरायनायखौ दोन्थनोसै नङा होमबा
दे होमबा नोंथां दे
गोजोननाय थाबाय